हेल' नोंथांजों राय्लायनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां
मा टपिकनि सायाव सावरायनो नोंथां?
नोंथाङा लाबानो जाबाय दे
ओम ओ नारजि ओंख्रिनि बागै सोंहरनोसै होनबा
दे सोंजागोन नोंथां
नारजि ओंख्रिखौ जों बर' हारिया मारै बाहायनाय जायो
औ
नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ दे बिदिब्ला नोंथांदों बे बेलासि सानजौफुआव रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थादों जोङो नारजि नारजि ओंख्रिखौ माबायदि बानायो एबा जानो मोजां मोनो न'?
औ
जोङो नारजि होनोब्ला जोङो सिगावनो फाथो होननाय बेगरखौ जों बायग्रोनांगोन बायग्रोनानै जोङो फाथो मोजां एवना लानानै एबा सास खालामना दुफुर दुफुर एवनानै जोङो बेखौ फोनाय जायो। नङा नङा होमबा औ फोनायनि फोनायनि उनाव जेब्ला बे गोरलै गोरलै खिलिगोन जों बेखौ मैखारि बायदिबाबो जों जानो हायो। आरो फाजिबो जानो हायो ओं आरो बिनि अनगायैबो जोङो जों बेखौ जेब्ला गेदेर जागोन अब्ला एबा दानजानाय जागोन अब्ला जों बिनि बिलाइखौ जोङो खानानै फोरानो आरो खा खाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामो गोबाङा गोबाङा नारजि बानायसिगोन। आरो गोबाङा बे फाथोखौ। दाननानै एबा दैयाव सोमना। सोमना दोनो एबा बिनि बिगुरा गोबांथार खामानियाव जायो जेरै मोसौनि दुरुं एबा बायदि बायदि रोखोमनि खाग्रा दुरुं उम औ बस्था बेफोरबायदि खामानियाव जों बाहायनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जों जि बे फाथोनि जि गन बे गनखौबो जोङो मा होनो गोदोनि दिनाव जों नुनो मोनोमोन दाथ' गोबाङानो बाहायनायखौ जों नुनो औ नुनो मोनला।
गोबाङा अर सुनायाव बाहायो। गोबाङा न'नि इन्जुराव बाहायो होननानै जों नुनो खोनानो मोनोमोन। गोबाङा आरो उखुमावबो होयोमोन होननाबो जों मोनथियो।
उम होयोमोन बाहायनाय जायोमोन आरो।
औ आरो दा बेखौनो जोङो दा बिनि बिलाइखौनो जों नार्जि होननानै बुंनाय जायो। जेरै सानदुङाव सान्दुङाव फोराननांगौ जायो जों बि खौ आरो मोजाङै जोथोन लानो गोनां जायो। जेब्ला बेखौ जोथोन लाया जों बेखौ जाजानाय या आरो बु-बुख्रा खानाय खायो आरो।
सेवनानै थांनाय जायो।
औ दा नोंथा थाङाबो बिनि सोमोन्दै आंनो आरोबाव गुवारै बेखेवना होनो हागोन नामा?
हागोन हागोन नार्जि होनोबा नार्जि होनोबा नार्जिया जोंनि बर'नो बर' हारिनि मोनसे फेभ्रेट मेगं। नार्जिखौ जोङो अमा बेदरजों बांसिनानो अमा बेदरजों गोथाव जानायखाय अमा बेदरजों बांसिन जानाय जायो।
औ औ।
लोगोसे नार्जि होनोबा नार्जिखौ जोङो मानसिफोर गोमानाय बा थैनाय समावबो जोङो बाहायनाय जायो। नार्जि अरगारनाय बेफोराव बाहायो।
औ।
उम। खारै नार्जि नार्जि संनोबा जोङो खारै बाहायनाय जायो।
औ।
सिगांग्रो जों खारै खारै नङाबाथ' जों नार्जि ओंख्रि संनो हाया।
औ हाया हाया।
बेनिखायनो जों खारै बानायनो थाखायबो जोङो गोदोनि दिनाव बा थारिल आथिया थालिर होनो
औ औ।
थिया थालिरखौ दाननानै जोङो फोराननानै बेखौबो सावनानै हांगार बानायनानै जों बिनिफ्रायनो खारै दिहुननाय जायो।
औ औ।
उम। बेनिफ्रायनो जोङो खारैखौ जों अनेक रोखोमावबो जों खारैखौ बाहायनो हायो।। अनला जोङा अनला ओंख ख्रियाव बाहायबाय नार्जियावथ' नांग खागोनानो खारै नङाबाथ' नार्जि ओंख्रि जाखाया।
औ औ जाया जाया।
ओ बिनि नेक्स्टआव जाबाय जोङो अनला ओंख्रियाव लाबोबाय।
औ।
अनला ओंख्रिखौ नोंथाङा मोजां मोनो ना मोना?
मोनो मोनो नोंथां जोबोद मोजां मोनो।
माजों माजों जायो मिथियोना?
एसे एनैखौथ मोन्थियो गोबांथारखौनो मोन्थिया।
औ। जोङो अनलाखौ औवा मेवाइ दा जोंनि दैज्लां बोथोर समाव औवा मेवाइ मोनो। औवा मेवाइजोंबो जों अनला ओंख्रिखौ गोथाव
औ मानो मोन
ओम लोगोसे अनला ओंख्रि दाउ बेदर
औ।
उम।
ओ।
नोंथाङाबो सोंनो हागोन नेक्स्ट टपिक
जोङो नारजि होनोब्ला जोङो दानि जुगाव गोबाङानो हाबायाव बाहायो नोंङा होमबा औ अमा बिबुफोरजों औ आरो जों
अनला ओंख्रि होनोबाथ जों गोबां अनला ओंख्रि जायो। जेरै मैथ्रु बिबार अनला
बोरनला
औ मेवा मेवा अनलाखौथ नोंथां
मेवाअनलां बुंबाय
औ आरो जि आरो मुला अनला
औ।
औ। बिदिनो गोबांथार अनला जोंनि बर' इजोफोरा बाहायनाय जायो। आरो जों जानो गोथाव मोनो बे अनलाखौ जोंनि आरो बरफ्रानो बांसिन बानायो खोमा बे अनला ओंख्रिखौ
ओम।
ओम बिदिनो औ जेरै बर' होनोबा जों खारै ओंख्रि गोदोनि दिनाव बांसिन जायो। जायोमोन औ दा ओं दानि जुगावथ बारा इसिबां
फ्राय खम जोंनि दा बर' हारियाव माने माने दा खारैखौ फ्राय खम बाहायनाय जायो
औ। दा बिदिनो औ दा बिदिनो जोंनि जानाय लोंनायजोंबो जोंनि सुबुंफ्रा बेमार आजादाव बांसिन जानायखौबो जों नुनो
नुनो मोनो मानो होनबा जोंनि मैगंफ्रा दानिया रासायनिक हासा हासार बाहायनाय जाजोब्बाय
औ गोदोनि दिना जेरै गोबोरखिजों बाहायजानाय जि ओंख्रि मैगंफोर मैगंफोरबो फोनोबा गोबोरखिनिफ्राय फोनाय जायोमोन गोबोरखि हासारखौ जों बाहायनाय जायोमोन। औ। औ दानि मुगावथ' जों सरकारि हासारसो बाहायो
रासायनिक
बेनिखायनो जोंनि सुबुं फ्रा बहुत बेमार आजाराव गोलैनायखौ जों नुनो मोनो आरो
बेमार आजार राइट राइट राइ
जों बि बिनिखायनो जों खारै ओंख्रि एबा मै बे अनला ओंख्रिफोरखौ आरोबाव जों गोदोनि बायदि बाहायनांगौखौ आं सानो आरो।
औ बेनोथ' दा आंबो बेखौनो सानो गोदोनि जोंनि आबै आबौ बा जोंनि गोदोनि बोराय बुरैफ्रा मानो बे बेमार आजार जानो रोङामोन होनना बुङोबा गोदोनि मानसिफोरा फ्राय मैगङावनो जोङो खारै मैगं होनानै जायो। खारै होनाय लोगो लोगो मैगं थाइगंनि माबा फाबो बिजानुफ्राबो दानगारनाय जायोमोन आरो।
औ दानोमोन द
दानोमोन बेफोराव माने बेमार आजारफ्रा खम ओंखायनो बुंनो खारैबो लों हायोबा खारैबो लोंनांगौसो नों
औ गरसेफोर ने?
खारैखौनो लोंनोसो होबावदों मुलि बायदि आरो बेबो मुलियानो आरो। जोंनि बर' बा जोंनि ट्रेडिसनेल जोंनि बर'आव बाहायनाय हिसाबै खारैयबो मोनसे मुलि बायदि आरो।
औ
आं बैखौ मिथिदों आरो एसे
जों जोंनि बर' आइजोफ्रा लाफा ओंख्रिखौबो जोबोद मोजां मोनो।
ला
औ बेयावबो जों खारैखौनो बाहायनाय जायो। ै मैखारि मैखारि हिसाबै औ औ
थिं ओंख्रि गोबाव होनो
औ जोंबो ओंख्रि गोबाबबो होनो।
ओंख्रि गोबाव मैखारि मैखारि होनबाबो मैखारियाव उ
नोंथांनि नोंथांनि फेभ्रेट ओंख्रिया मा?
आंनि फ्रेभ्रेट ओंख्रियाथ' मैखारियानोसै।
मैखारियानो न अके। माजार
आरो नोंथाङालाय मा माखौ जानो मोजां मोनो?
आंनि फेभ्रेट ओंख्रि जानो मोजां मोननाय ओंख्रिया जोगोनार जों दावबेदद।
औ औ
फारसेथिं ओरैनोथ' थाखाबाय जोंनिया सबायजों सबायजों दाउ बेदरखौथ' ना होनो हाखाला।
औ
जोंनि अनलाजों दाउ बेदरखौथ' ना होनो हाखाला रावबो बेथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे फेभरेट ओंख्रि जाखागोनखा
औ
उ
बिदिनो जोङो जोंनि बर' आइजोफोर संनाय ओंख्रिफोरखौ गुबुन हारिफ्राबो मोनजायोब्ला जोबोद थावगालाङो। आरो गोथाव औ बाख्नायो। मानो होनोब्ला बिसो सोरो खारै ओंख्रिखौ बारा संनो रोङा खोमा।
रोङा बाहेरनि जोंनि बर' हारि आरो बाहेरानि संनाय जोंनिया आलादा जायोना।
जुदा जायो।
जुदा जायो आलादा जायो।
औ औ औ।
जोंनिया जाबाय लकेल संनाय जाथारबाय आरो।
औ अरजों संनाय
संनाय गेसजों संनाय आरो अरजों संनाय बुहुद फाराग थायो। उम जोंनिया जाबाय बनजोंनो संनानै जानाय
औ। जोंनि जोंनि बर' समाजाव गोबांखौनो जों लकेल ओंख्रि एबा न'आव गायनाय मैगंफोरखौ जों बाहायनायखौ नुयो। थेवब्लो थेवबो न'आव गायनायब्लाबो जों सरकारनि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो दानि मुगायाव। गोदोनिबो ओम गोदोनि बायदि जोंनि बर'फ्रा बे गोबोरखि खिनिफ्राय दिहुनजानाय मोसौनिफ्राय जि दिहुनजानाय गोबोरखि बेखौ जों बाहायनायखौ जों उम खम नुनो मोननाय जायोसै। मानो होनब्ला जों औ खम जाबाय । मानो होनोब्ला जोंनि मावग्राफ्राबो खम जाबाय।
खम जाबाय ।
ओरैनो मोननायखौ जों बांसिन हास्थायोसै दानि मुगायाव।
औ आरो थाब थाब जेनेबा थाब मोननो हास्थायो।
औ थाब मोननो हास्थायो।
होम।
बेबायदिनो नोंथां